हेलौ हेलौ औ नोंथां औ खोनादोंं
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
आं दा ओरैनो दंथ'यो बर्थमान
अ नोंथाङा खाम जाबायना
औ जाबाय जानायालाय
अ
औ ओंख्रिया बिदिनो आलुजों दालिसोमोन आलु फ्राय दालि
ओ
औ
नोंथाङा दायो फ्रि दंना
औ आं दा दंनाया ओरैनो दंथ'यो नोंथां
उम नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन ओ सावरायनो हागोनना नोंथां
औ सावराय जागोन नोंथां दे बुंलाय
औ ओ नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा इन्टारनेटा जों नि थाखाय मानो गोनांथि एसे फोरमायना होदो नोंथां
फोरमायजागोन नोंथां
औ
ओ जोंनि ओ इन्टारनेटआ आथिखालनि जुगाव जोंनि थाखाय मानि थाखाय गोनांथि होननानै फैयोब्ला जोङो दिनै इन्टारनेट गैयाबा
बुहुद माबायावनो बिथिङावनो जोङो मा होनो बेखौ गाहायाव फैगोन मानो होनोब्ला जोङो दिनै इन्टारनेटनि सायावसो जोङो सोनारनानै बे फोरबादिनो माखसे गोबां खामफोरखौ मावो बा सोरबा सोरबाया दिनै बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो रां ओ रांफोरखौ खामायो बिदिनो- वार्क फ्रम हम बेफोरबायाददि खामानिफोरखौ मावनानै दिनै गोबां मानसिफ्रा सुबुंफ्रा दिनै बेफोरबायदि इन्टारनेटनि गेजेरजों रांफोरखौ खामायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे इन्टारनेटा मानि थाखाय गोनांथि होनोब्ला
जिहेथु इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो दिनै- बिदिनो- गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै बुहुमनि जेसेबांखि गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैया मानो। बा बुुमा बुहुमनि जेसेखि खना जायगायाव थाहैया मानो जोङो बिथांजों फन रायलायनोब्ला बेफोरबायदिनो बे माखासे भिडिअ' कलिंफोरखौ रायलायनो जों हायो मानो होनोब्ला जोङो बेफोर ग गाससिबो जायो इन्टारनेटनि गेजेरजों
औ दा जिहेथु सिगांनि समाव इन्टारनेट बेफोरबायाददि जेबो मोनसे रायल रायज्लायलायनायनि थाखाय जेबो सोमोन माबा मोनसे गैयामोन। जायनि जाहनाव जोङो गोदोनि समाव राय्लायनोब्ला बा गुबुन दाबसे जायगायाव थानायजों थानाय सुबुंजों जोङो बिदिनो रायज्लायहरनोब्ला जोङो पस्ट अफिसनि माबा लानो गोनां जायोमोन हेल्प लानो गोनां जायोमोन जायनि जाउनाव बे पस्ट अफिसा दिनै माने बुं थाङोब्ला जेसेबा बेफोरबायदिनो गोबाव बुहुत गोबाव समफोरखौ लानायखौ जों नुनो मोनोमोन जेरै बबेबा बायदियाव जोङो बेफोरबायदिनो माबेबा माबायदि माबेबााबायदि जायगायाव नायनो थाङोब्ला जोङो से दान बा नै दान बे- बेफोरबायदिनोखौ बिदिफोरबायदि सम गाहामखौ जोङो लानाय नुनो मोनोमोन। खिन्थु दा दिनैनि जुगाव बेफोरबायदि जेबो गोनांथि गैलिया मानो होनोब्ला जोंहा दिनै इन्टारनेट दङ जायनि जउनाव जोङो सेकेणडआवनो- बुहुमनि जेखि खनायाव थाया मानो जों बिथांमोनजों मोखांजों मोखां नायज्लायनानै रायज्लायज्लायनो हायो मानो होनोबा बेफोर गासिबो जोंनि इन्टारनेटनि इन्टारनेटनि थाखाय जानाय आरो दा बेफोरबायदिनो जेसेबां इन्टारनेटआ जेसेबां मोजां बेफोर बेराफारसे इ ब दिनै गोबां गेदेर गेदेर सुबुंफ्रा बुंदों जोङो इन्टारनेटखौ बाहाय जोङो इन्टारने ों दा बाहायज होननानै गोबां सुबुंफ्राबो दिनै बुंबोदों मानो होनोब्ला दिनै जुदि सासे फरायसाया बा सासे बेक्तिया जोङो जेबो खामानि दामानि मावालासिनो बेफोरबायदिनो इन्टारनेटफ्राव ओंखारनाय माखासे
भिदिअ'सफोर बा बेफोरबायदिनो माखासे ससियेल मिडियाफोराव जोङो गब'नानै थाबाय थायोब्ला बे बेफोरबायदि खौनो जो नाय नायबाय थायोब्ला अराय सम जोंनि मावनो गोनां खामानि-दामानिफोरखौ जोंहा सुबुं जानानै गोबां बिदिनो जिउआव मावनो गोनां खामानिफोर दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेफोरदिनो गोबां फरायनो लिरनो फरायनो गोनां दङ बेफोरबायदि बिदिनि बेफोरबायदि जोङो जोंनि दायथ'खौ बावगारनानै जोङो बे इन्टारनेटनि सायाव जुदि फरायबानो इन्टारनेटनि सायाव सोनारनानै नायबाय थायोब्ला बेफोराव ओंखारनाय माखासे ससियेल मिडियाफोरनि भिडिअफोरखौ जोङो नाय नायबाय थायोब्ला जोंहा गोबाङानो माने समनि नस्थ जागोन समनि नस्थ जानायजों लोगोसे जोङो
जों जि लेखा फराखौ फरायनानै जों जि जेफोरबायदि गियानफोरखौ मोनोमोन जों बे बेफोरबायदि गियानफोरखौ मोननो हानाय नङा मानो होनोब्ला जोङो बेफोरबाय बेफोर बायदियाव जोङो नायोब्लाबो गावनि गोसोनि गोजोननायनि थाखायफोरखौल थाखाय माखासे जि भिडिअसफोर बे जों बेखौल' नायनाय जायो जोङो जेबो माखासे फ्राय बागानो आंनि नुनायावब्ला आरो फ्राय बागानो माने जोङो ओरैनो थानाय समाव जोङो बेफोरखौ इन्टारनेट फोर नायबाय थायो आरो बेजों लोगोसे ज जाय समाव जोंहा खामानिफोरखौ मावनो गोनां दंमोन बे समावबो जोङो नायफ्लांबाय थायो।
खिन्थु माने जोङो आंनि नुनायाव गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदि नंबां जाबाय गो गोदाव सोराव जाहा थाहा कमेडि भिडिअसफोर बेफोरबायदिनो जेबो माबानायजों लिरनाय फरायनायजों जेबो मोनसे सोमोन्दो गैयि बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ आं नायबाय थायो। थानाय बायदि नुयो गोबां सुबुंफोरखौ
जिहेथु जोङो माबायोब्ला जोङो बेफोरबायदि नायगारबाय थानायनि समाव ओरैनो टाइम पास बेफोरबायदि नाय स्लाय स्लाय जोङो बिजाब गांसे फरायोब्ला जोङो बे बिजाबनि बिजाबा जोंनो थाखायगै मा फोरमायनो सानदोंबा जों बे बिजाबा जोंनो मा गियानफोरखौ होनो नाजादों जों बेफोरबायदि गियानफोरखौ मोननो हागौमोन नाथायब्ला जोङो बे माखासे इन्टारनेटनि ससियेल मिेडियाफोरनि माबायाव नंबां जाबां भिडिअसफ्राव जोङो गबना थायोब्ला जोङो बे बिजाबफोरनि सोमोन्दै जोङो बुजिनो मोननाय नङाब्ला मिथिनो मोननाय नङा आरो बेफोरबायदिनो गोबां माखासे गोनां माने मा होनगोन बेखौ लाभफोरबो दं आरो माखासे बिदिनो गोबां नुखसानफोरबो दं लाबफोरखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै दिनै जोङो माबा मोनसे जोङो स्कुलाव बा कलेजाव थांनानै जि जि टपिकखौ मास्टारा बुजायदोंमोन बे थ बेखौ जोङो बाहाय ओरैनो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जों बारा मोजाङै बुजियाखैब्ला जोङो बेखौ फैनानै न'आव फैनानै बा रुमाव फैनानै जोङो बेखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों गुवारै बेखेवनानै होनाय माखासे थायो जिहेथु इन्टारनेटआव जोङो बेयाव नायनानै मोजाङै गावनो फरायनानै गावनो बुजिनानै बा बेफोरबायदिनि माखासे सोमोन्दो थानाय बि भिदिअसफोरखौ जोङो नायनानै जोङो गियानफोरखौ मोननो हायो।
औ
अब्ला दा नोंथाङाबो बेफोरबायदिनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ बुंनो सानो नामा
औ औ सानो इन्टारनेटखौ नायोब्लाथ जोंनि इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम सिम इन्टारनेट आ गोबां माने डेभलप एबा गोबां जौगाबोबाय आरोना गोदोहायथ बेबायदि बिदि जों इन्टारनेटखौ जों नुनो मोनामोन।
नंगौ नोथां।
आथिखालावथ' गोबां इन्टारनेटनो सोलियो जोंनि ओ नखराव बयनावबो दायो मबाइल थाखायो।
औ
मबाइलनि गेजेरजों जों इन्टारनेट सालायनानै जों गोबां बेबायदिनो खामानिफोरखौबो जों मबाइलनि जुगायैनो मावनो हायो। जोंनि बेबायदिनो फरायनाय ओ लाइमोनफोर एबा सिख्लाफोरनि थाखाय मबाइला जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि जाना फैदों, दानि सोलिबाय थानाय थासारियाव। ओ दायो गोबां ओ नायोब्लाथ' इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि गोबां बेबायदिनो कलेज स्कुल बेफोराव बेबायदिनो खामानि मावनायफ्रा इन्टारनेटनि जुगायैसो मावो।
औ
जोङो माबा मोनसे जोङो बेबायदिनो जबफोरनि एप्लाइ खालामोब्लाबो जों इन्टारनेटा जों अब्लासो जों बेफोर एप्लाइ खालामनो हायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों गोबां माने जायगाफ्राव औ बेफोर ओ जाथायफोर जादोंब्ला जों बे इन्टारनेटनि जुगैनो जों मिथिजोबनो मोनो।
औ
थ' बेबायदि गैयामोन दानि आथिखालाव गोबां माने बेबायदिनो जों इजियैनो दसे समावनो जों मिथिनो मोनो आरो जोङो गावनि लोगोफोर एबा गावनि न'खरनि फेमिलिफोरजों बेबायदिनो गोबां माने कन्टेक्ट खालामलायनो हायो जोङो से सेकेणडनि गेजेरावनो गोबां बेबायदिनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जाना फैबाय जोंनि आथिखालाव इन्टारनेटआ। आरो बेबायदिनो गोबां ओ सुबुंफोरा एबा लाइमोनफोरा बेबायदिनो रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोन्दों इन्टारनेटनि जुगैयैनो।
औ
गोबां बेबदिनो इउटुब ओ इन्सटाग्राम फेसबुक बेफोरनि गेजेरजों गावनि कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै माने गोबां बिबदिनो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ
जों आथिखालाव नायोब्ला इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय फारसे नायो ब्ला जों खहाबो नुनो मो इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइल फनफोर बाहायनानै जेरै ओ मबाइलवहाय जेरै गेम गेलेनानै गावनि टाइमफोरखौ ओरैनो हगार हरदों। ओेरै कलेज बेफोराव थांनांगौ टाइमावहाय नाङालासिनो बेबायदिनो बेबायदिनो मबाइलावहाय एबा इन्टारनेटाव हाबसोना थानानै गोबां बेबायदिनो टाइमफोरखौ हगाररदों। गावनि उननि फिउसारफोरखौ सानालासिनो गावनि इन्जयमेन्टखौ लादों आरोना इन्टारनेटनि जुगायनो। आरो गोबां बेबायदिनो जों सुबुंफोरा ओन्दैनिफ्रायनो इन्टारनेट नायो। मबाइल आवहाय बेबायदिनो गोबां दानिफ्राय गोबां बेदिनो गाज्रि गाज्रि सोलोंनायखौ जों नुनो मोन उन्दैनिफ्रायनो आरो गोबां बेबिदिनो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय खहा खालामदों गावजों गाव बे बेबायदिनो ओ बेबायदिनो ससियेल मिडियाआवथ' गोबां नुखायो जोङो बिदिनो भाइरेल जानाय एबा गोबां बि बिदिनो गाज्रि फिक्सार लालाबायनाय बेफोर नि जानाय बे इन्टारनेटनि जुगैसो जादों बेफोरो गासिबो।
औ औ औ
औ ओ नोंथां जोंनाथ दायो समाबो जाबाय नोंथांजों राय्लायनानै ओ जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला
औ दे गोजोन्थों